मुम्बाइ
औ हेल नोंथां आं नोंजों मोनसे बाथ्रा सावरायनोसो उम ओ हरनाय जादोंमोन आरोना
आं नोंथां सावरायनो हागोन
सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां गोसोबायदि
खोन्थानो हागोन ना दानि ओ जेनेबा बरफोरनि नखरनि बागै
औ नोंथां हागोन मानथो हाया जानो जों बरफोरनि नखर नखर होनोब्ला जोंहा गोदोनिखौसो जों बुंग्रोनांगोन एबा गोसोखांगोर नांगोन जायो नोंथां जोंहा गोदोनि नफोरा जेरै ओ जेरै औवाजों बानायनाय जायोमोन नोंथां आरो जेरै थुरिनि उखुम बिदिनो औवानि बेरा आरो फाथि सिनानि बेरा जों बेफोरखौ नुनो मोनो नुनो मोनोमोन आरो जेरै आरो गेजेर ससेबा जोंहा जेरै प्लास्टिक होनानै जों फथिना होनायखौ बेफोरखौ नुनो मोनबोदों जोंहा गोदोनि समाव बांसिनानो जोंहा बिदिनो बर' सुबुंफोरा बिदिनो बांद्राय ओ रांखावरियाव ओ एसेग्राब जौगानाय नङामोन लासै लासैसो जौगाबोदों जों बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो हाजिरा खामला मावनानै जाग्रा ओ जेरै दाउ अमा फिसिनानै जाग्रा आबाद मावनानै जाग्रा आरो गोदोनि समाव इसेग्राब मानि आथिखालनि बायदि बिरोंदामिनजों दिहुनजानाय बायदि जेरै थिं मुवा बेसाद सिमेन्ट ओ इथा बायदि बायदि गैयामोन आरो ग्रि ग्रि जेरै जोङो इन्जुरफोरखौ बुङोबा जोंहा थुरिनि लाबोनानै जों बेखौनो आरामसे जेरै जोंहा मोनो जेरै सिंगांनिफ्रायनो मोननाय जेरै माखासे थुरिफोर फाथिनाफोर जोङो बेखौ लाबोनानै जेरै जोङो जेरै मोसौनि गोबोरखि जोंबो बिजों हाजों लगायनानै जों लिरनायदि इन्जुर बानायनाय नुनो मोनदोंना नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
ओ बिदिनो जेरै उखुमखौबो बुङोब्ला जेरै जोंहा फि औवानि फिराय हेबनानै जोंहा ओ माबानानै थुरिखौ जोङो ओ उखुमाव होनानै जोङो थुरिनि न' होननानै बुंनो हालायोमोनना नोंथां जेरै जेरै गोदोनि समाव जोंहाबो जेरै बर'फोरनि न' होनबा जेरै इसिं उखं सौरा न' बायदि बाय दि नुनो मोनोमोन आरो नोंथां आरो जों आथिखालनि। बुंनो थाङोबा जोंहा आथिखालनि जों बर'फोरनि न'फ्रा माबादि हमबा जा जेरै जोंहा रांखान्थि रा थिजों लोगोसे जेरै समाजाबो जेरै जौगाबोबाय हिसाबै जोंहा आरो गोदान मुगाजों जोंहा गोरोब। बानानै थानो सोलोंबाय जेरै जों आथिखालाव बांसिनानो जों बर' न'खरफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जों जोंहा। थिंनि जाबाय गोजौआव थिंनि आरो जा जेरै बाथामनि जाबाय। ओ जेरै आरो। सिमेन्टनिजों बानायनाय जेरै प्लास्टारनि न' आरो इथाजों बानायनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनसै आरो। जेरै जोङो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि ओ बिरोंदामिनि गेजेरजोंं। दिहुनजानाय जेरै गिदिर गिदिर बिल्डिं बेफोरखौ जों नुनो ओ मोनसै। दा आथिखालनि जों बर' सुबुंफोरनि न'फोरखौबो ओ माने जों बर' सुफुं फादा जेरै गुबुन हारिया जेरै जौगाबोदों बेबायदिनो जोंबो जौगाबोबाय आरो गोदान मुगाजों आरो बावबो जोंहाबो माखासे सुबुंफ्राबो साननो हानाय बुजिनो हानाय गोहोफोरा बांसिन जाबोबाय नालाय जोंहा बिनिखायनो ओ जोङो ओ दा जोंनि न'फोरा साबना साब सिखोन जाबाय आरो जेरै जों दाबो गोदोनि बायदिनो जाबो जेरै बाख्रि थायोमोन बाख्रि थायोमोन ना जेरै गोदो जोंनि सुबुंफोराथ' आबाद मावग्रा हिसा बै जोंहा बाख्रिया दंखायोमोन जेरै दाउखिखौ दाउ गनद्रानो अमा गनद्रानो बेफ थाजोबोमोना जाहा गोदोबो नाथाय जोङो बांसिनानो दाबो जों नुनो मोनो जेरै बाख्रिफोरखौ जोङो ओ बाथामनि बा सिमेन्टनि बानायनायसो नुनो मोनसै आथिखालावबो ना? आरो जेरै दानि बायदि जोङो इ गोदोनि बायदि इसिं अखम ओ सौरा न' बेबायदि नुनो मोनामोन नाथाय दा ओ नुयोमोन नाथाय दा एसे गावबा गाव गोदान ओ रांखान्थि जौगानायनि थाखाय जा बिल्डिंफोरसो लुनानै थानायखौ जों नुनो मोनसै आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा। जेरै दाउखि दाउ गन्द्रा बेफोरखौ जों बारा नुनो मोनलिया। आरो माइ बाख्रिफोरखौबो जाहा दिनै सिमेन्टफोरजों नुनो मोनसै गोदोनि समाव जोंहा माइ बाखि फोरखौ ओ जेरै औवाजों बानायोमोना जेरै ओ इन्जुरफोरखौ जों फाथिनानै होयोमोन आरो जेरै थुरिनि होयोमोना गोजौआव नाथ य जों दा बेफोरखौ नुनो मोना आरो। ओ नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा जों बर'फोरनि न'खरा माबायदि जायो
औ नंगौ खोन्थानो हागोन नोंथां। ओ न'खर होननानै बुंनो थाङोबा। नोंथां जोंनिया न'खराव ओ बिदा-फंबाय, बिमा-बिफा, बिब' बिनानाव गासिबो थायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ गंसे न'खर जानोब्ला जोङो बयबो अनज्लायनानै थानांगौ जायो।
औ।
बिदा-फंबाय बि' बिनानाव ओ आरो गंसे न'खर बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां बुस्थु मुवा बेसाद नांगौ जायो आरो ना न'खराव ओंखाम संनो थाखाय खान्था, ओंख्रि संनो थाखाय साराइ इदिनो बायदिसिना मुवा बेसाद जोंनो नांगौ जायो आरो ओ गंसे न'खरखौ सालायलांनो थाखाय जोङो मा होनो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बिजनेस नङा माबा मोनसे खामानि आबाद औ मावफानांगौ जायो नङा होनबा नोंथां ओ जोंनि थ' नुनो थाङो दा ओ गोबाङानो अमा फाराम बिदिनो हाखर हर फिसारि ओ आबाद खायसे खायसेफोरा मा होनो आबादानो मावनानै जागासिनो दं दाबो
औ नोंथां
लेखाफोरा गोरोंफोराथ' आरो खायसेफोरा साख्रि मावनानैनो जानानै दं आरो
औ नोंथां
औ आरो जों न'खर होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो गथ' गथाय फराय नाय थायो आरो ना जेरै हौवाया आजिनो थाङो मोनसेयाव होमबानो जोङो हिनजाव माहारिया फिसाफोरखौ नायनांगौ जायो आरोना फिसा फोरखौ नायनायनि दायथ'आ हिनजावनि जायो हौवाया जेरै, आरजिनानै होफैयो हिनजावबो बेबायदिनो गथ' गथाइ ओ न'खरखौ सामलायनो गोनां जायो आरोना नोंथां आरो ओ दानि मुगायाथ' आरो मा होनो बयबो माने जौगानो नागिरो आरोना फरायनानै गिदिर गोलाव जानो नागिरो
ओम
आगोलनि जुगावथ' आरो थोरिनि न'खौ गोबाङानो नुनो मोनोमोन आरो ना थोरिनि बिदिनो औवानि बानायना होयोमोन दानियाथ' आरो बेफोरखौ नुनो मोनलिया थोरिनि न'खौ दानिया थिंनिसो जाजोब्बाय आरो ना थिं इथा बिदिनो बाला सिमेन्टजों बानायनाय फाखानि न' बिलदिं, आरो टाउन ओनसोलाव आरो मा बुंनो ओ गामिनि सु सुबुंफ्राबो दानि जुगाव टाउन ओनसोलावबो थानायखौ नुनो मोनो आरोना टाउनावथ' मा होनो बारहावा फोरखौ जोङो गामिनि ओनसोलनि मानसि फोरा मोजां मोना आरो ना टाउननि बारहावा बिदिनो टाउनावबो साख्रि मावनानै थाहैनायफोर दङ आरोना बर' फोरा बिदिनो बारहावा गुबुंले जानायफोर खौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ
टाउन ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला मा होनो गावजों गाव सिनायलायै जेनेबा गावबा गावसै आरो गामि ओनसोलाव थ' बेबायदि नङा माने ओ गावबा गाव मद'द खालामलायो आरोना सोरबाफोर गोलैना थाबाबो मायबा मोनसे जाबाबो न' सुंसेना मानसिफोरा नाय आरो ना आरो टाउनाव थ' बेबायदि नुनो मोना आरोना गावबा गावसै गुबुन गुबुन जायगानि थांनानै थाहैनाय जोङो नोंथांमो ननि जायगाया दा ओ मा होनो माबायदि आपग्रेड, जाबाय ना आगोलसिम
औ, जाबाय नोंथां जेरै नोंथाङाबो, फोरमायबाय जेरै दा जों बर' न'खरफोरा माबायदि जायो होननानै जेरै गोदोनि समावथ जोंहा जेरै दाउ अमा फिसिनानै थांनानै थाबैयो नालाय आथि खालाव जोंहा नुनो मोनो। जेरै जा बयबो गोदान मुगानि सोलों थाइ मोननायनि गेजेरजों जोंहा बयहाबो साख्रि मोनजोब बाय नोगोराव खारबो जोबबाय नोगोराव थाफैबाय बिनि बेंखायनो जोंहा गोरनि बारहावा मोनजाबाय बिदिनो नोगोरजों नोगोरनि सुबुंफोरा जेरै'बायदि गोरोबफानो सोलोंबाय गामि ओनसोलनि बायदि फोरोंला जेरै माखासे
औ।
बर'फोरनि गोदोनि दोरोङारि माखासे आसार खान्थि समाजारि नेम खान्थिफोर खौ जों बावनो हमजोब्बाय ओ आथिखालाव ना ओ जेरै जों गामिफ्र मा माखासे नेम समाजनि नेम खान्थिफोरखौ जों मानिनानै सो लोंनांगौमोन जेरै' हाबा हुखाफोरखौनो नायोब्ला जेरै' आरो माखासे ओ हाबा बा फोरबोफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय जों नोगोर ओनसोलाव थाफैयोब्ला बेबायदि ओ बोजों बर' न'खरफ्राबो सोलायबाय आरो माखासे जोंनि नोगोराव थानायनि थाखा थाखायबो बेफोरजों गामिनि सुबुंफोरजों जोङो रायज्लायलायनो मोनला। ओ जेरै थांलाय फैलाय खालामनो मोनला आरो नोगोराव थायोबा जों बर'खर फोरा गावब गावनो न'आवनो थाबाय था। बा बबावनो बिदिनो ओंखारलाया बिदिनो न' सिङावनो थालायबाय थायो। गाव गाव ओरै माखासे खामानिफोरावल' थांनानै थांलाय फैलाय बिदिनो बिदि बायदि नुनो मोनो आरो जों दा जोंनि न'खर बर' न'खरफोरखौबो आरो। आरो खायसे खायसे जों नोगोराव था बायदि नुनो माखासे बिदिनो ओ बिदिनो मैखोम खालामनानै थायो आरो। नुबाय जेर' गामिनि आसार खान्थिखौ एसे एसे फालिनाय खौ जों नुनो मोनो जेरै' बैसागु बोथोरफ्रावनो होन मागो दमासि बोथोरावनो होन बेबायदि खौ जोङो आरामसे नुनो मोनो आरो। ओ जैरै' दाबो फालिनायखौ नुयो खायसे खायसे आरो खायसे खायसे जेरै गिदिर गिदिर नोगोरमायाफ्राव जोङो जेरै गुवाहाटी निग्रोरोमा बेफोराव बुंनो थाङोब्ला बर'फ्राबो बिदिनो साख्रि मावनानै थायो नालाय ओंखायनो जों बारा नुनो मोनला जेरै बिदि नोगआव थानाय समाव जों बर' न'खरफोराना गावनि जेरै गामिफ्राव न'फोरबो थाखायो हिसाबै जोंहा बाव माखासे गोदोओ गामिनि नि आसार खान्थि खौ बारा फालिला। जेरै' बैसागुफ्रावनो होन मायावनो होन जेरै' जोंहा जेरै'बयाव गामिफ्राव जेरै बा बाख्रि बाख्रि न' जेरै' मन्दिर इसिं बेबायदि ओंखाम संग्रा आ जेरै अखं बेबायाददि थालाय लायोमोन ना जोंनि थाग्राफोरनि बेबाय नुनो मोनो आरो नोंथां थांनि गोदानि आथिखालाव निब्ला आरो न'फ्र्राालाय बिदिनो जाजोब बयहाबो बिलदिं थाग्राफोराबो बिल्डिं जाजोबय ना थारमाने रांखान्थियाव जौगानानै जों गावबा गाव जेरै' गोदान मुगानिजों गोरोबफाबाय ना नोंथां। बेबायदिनो आरो नोंथां जोंनि न'खरफोरा दा बेबायदि जानानै दं आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननि जायगायाव मा होनो नोंथांमोननि जायगायावबो मा मा बिदिनो मा मा मावनानै सोलिगासिनो दं?
औ बायो ओम खामानिफोरा बि बिदिनो नोंथां। जोंनि जायगायावबो जेरै' सोरबा आबाद मावो सोरबा माइनि आबाद फाथोनि आबाद आरो सोरबा फालांगि खालामनानै जायो आरो सोरबा बिदिनो बयलार फारामनो बिदिनो बायदि बायदि ओ नानि फारामनो ना दानग्रानो बयलार दानग्रानो बेबायाददि मावनानै जायो आरो दाबो जोंनिथिंजायबो जेरै सेबा हाजिरा मावनानै जायो जों गोरिबफोरा बांसिनानो हाजिरा मावनानै जायो जेरै माहाजोन फोरनाव। आरो आबादारिफ्रा आबाद मावबाय बोथोरजों बोथोरनि आबाद खौ मावबाय। बेबायदिनो आरो नोंथांमोननि जोंलाय माबायदिथो संसार जागासिनो जों बर' न'खर
जोंनावबो बिदिनो आरो नोंथां ओ सोरबा अमा दाननाय सोरबा आरो ब्रयलार सोरबा ना फिनाय अमा फिनाय बेबायदिनो गावबा गावनि खामानिखौ मावनानै न'खरखौ सलिगासिनो दङ आरोना। बिदिनो आबाद माइ आबादाथ' बयबो मावखायो नङा होनबा नोंथां? जोंनि बर'फोरा माइखौ बुथुमनानै लाखायो दैज्लांनि समाव बयबो गायनानै लाखायो। जोंनाव दा न'खर न'खर न'खर ओ गायफ्रामजोबो आरो ना माइफोरखौ बुथुमनानै लाखायो नोंथांमोन जायगायाव बेबायदिनो जानांगौ।
औ नंगौ जोंनि जायगाफ्रावबो बिदिनो थाङो आरो जेरै माइ आबादखौबो जोंहा दा मैखोम मावगासिनो दङ दाथ' नै माइ आबादनि बोथोरथारना? नोंथां उम बिदिनो फाथो आबादखौ जों मावगासिनोखा दामानि। बांसिनानो जों बर'फ्रा बुङोब्ला दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ मावसिनो।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिबो मावनानै नोंथां माइ आबादखौ औ जोंहा ओंखाम माइनिफ्रायसो ओंखाम मोनो नालाय जों बर'फ्रा ओंखाम नङाबानो थानो हाया नालाय ओंखायनो जों माइ आबादखौ नोंथां जेरै जों गुबुनफोरबायदि जायो खेथि माबा माबि बाजारफ्राव मोननाय जेरै मेथाइ बेफोरजों थांना थानो हाया नालाय जों बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो औ।
जोंनो ओंखामखौ नांथारगौ उम औ।
होमबा नोंथां उनफ्राव लोगो मोनलायसैना होमबा थाथ'दोना नोंथां दे। औ नोंथां औ।